औ हेल'
हेलौ खोनाबायना?
औ औ खोनाबाय औ।
ओ नोङो मा खालामदों आं दालाय?
दङ ओरैनो नै दंफां सायायाव जिरायनानै दङ। ओम जेबो खालामाखै
आंबो नै ओरैनो दंफां सायाव दङ जिरायनानै। खामानिनिफ्राय फैनानै माने
अ' माबा खामानि मावदोंमोन?
माबा न'आवनो दुब्लिनि खामानि मावदोंमोन माने दुब्लिनिफ्राय फैबाय आरो फैनानै दा दंफां सायायाव जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ
बोथोराबो सान्दुंबो दुङा अखाबो हायाना दिनै
अ बोथोर
औ नोंसिनिथिंबो बारा गरम नङाना?
ओहो एसेबां गरम मोनाखै आं दिनै जोमै खोबदों जे
औ औ औ
नाथाय बाराबो एसे स्रो -स्रो बारगासिनो
औ औ
दंफां- दंफां सायायाव जिरायनायखाय एसे थान्दा मोनो नामाथाय मिथिला
दंफां सायायाव ओरैनो थानदा जाखायो नालाय आरो ओरैबाबो दिनै बोथोरा एसे मोजांसिनखा माने बारा गरम नङा आरोना बारा बांद्रायबो गरम नङा ओमफ्राय
ओम
सान्दुंबो खम नालाय
दोमैलु दोमैलु
औ औ
दिधन
ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
ओ जाखांबाय
ओ जाखांबायना?
ओम जाखांबाय दहाय फुंनि दा सानसुनि जायाखै दहाय फुङाव एसे जादों।
ओ सानसुनि जाथ'वाखैना?
ओहो सानसुनिया दा दसे नि उनावसो जागोन।
औ जोंनाबो जाथ'वाखै नै दासो दुब्लिनिफ्राय ज' फैजोबदों नालाय ओमफ्राय दा ओंख्रि संनो नागिरदों आरो ओंख्रि संनानै
अ उम। उम माबा ओ माइफोरो गायनायनि माबा लादों नामा?
माइया गायनाया गाबोननिफ्रायसो गायनाय जागोन ओमफ्राय दिनै फुदोंमोन आरो मैयाबो फुदों ओमफ्राय दिनैबो फुदों ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो गायगोन आरो दा दुब्लियाव ज' दंहै जोबो नालाय गासिबो
ओ
ओमफ्राय दा न'आव दासो ज'फैबाय नालाय
अ उम होनोमबा उम दुब्लि दुब्लिनि खामानिया जोबबोबाय?
दुब्लिनि खामानियाथ' दा जोबथ'बाय औ।
अ अम दा ओंखाम जाखांना बेलेजआव थांनाय जाबा थांफिनसिगोन नामा?
दा बेलासियाव थांनाय जाबा थांनोसै। ओरैनो दुब्लि खावनायथ' एसे एनै थाबाय थाखायो नालाय।
जायो उम।
दा फुंनिया जोबथ'बाय आरो।
अम उम उम ओंखामथ ' जालांदोंमोन।
ओंखामा ओंखामा जादों फुङाव फुङाव जायाबा थ' बांद्राय खामानि मावनो हाया नालाय।
नंगौ नंगौ उम खस्थ' मोनो।
औ औ।
उम ओरैनो मा ओंख्रि जानायमोन?
फुङावथ' माबासो जादोंमोन र' मा जायामोनथाय औ नाथुर बाथोनसोमोन।
अ उम। ओइ फुंनि खाजाया बे बुथोन बुथोनफोरजोंनो गोथाव जायो।
औ औ।
मोजां मोनो आंबो जानो बाथोन बुथोन बुथोनफोरजों।
बे फुंनिखौ बाथोनफोरजों जानानै सानसुआव आराम मेंनानै फैबा ओख्रिजों जाफै जाबाय ओमफ्राय आरामनो ना। मोनाफ्राव सानसु सानजौफुनि ओंखाम जानायफोरखौ।
उम।
उम ओमफ्राय नोंसिनाबा मा ओंक्रि जानायमोबा बेबा फुङावबा?
अ सियायला बायबायसोलै ओंख्रिया आ र ' ओंक्रिथ' होनदों ओंक्रिथ' गैया माबासोमोन खांखिलर ओमफ्राय बैयो मा होनोमोनलाय खार' खानदाय बिबार। आलु लगाय ल'थाय फाजामोन।
औ औ बिदियानो गोथाव औ बिदियानो गोथाव जायो फुङाव
उम उम
खारौ खान्दाय बिबारबो मोनो नालाय जोंनाथ' खारखान्दाय बिफाङानो दा न'आव गैयिखायनो मोनजानायानो जाला दाना
ए गैया ने जोंना दङ फांथाम फांब्रैसो दङ'। माबायदि ओमफ्राय बेबो ओ बै फिथाइ थाइबा
ओ
मा होनो फिथाया राबाथाय बायनो लांफैबावोसो थायजो बे फिथायखौ थाइनै गाहाम मोनबावो
माबा बेखौबो लांफैयो सिगां जोंनिथिंबो लांफैयोमोन माने जोंना बो सिगाङाव माबा दंमोन नालाय फांथामसो दङ'मोन नालाय ओमफ्राय फांनैखौ न'आव दिसस्टार्ब जानानै दानफैदों ओमफ्राय बनबो नांगौजों जाबजों ओमफ्राय फांसेया भद्र'जों थैदों आरो ना भद्र' नांनानै बे अखा खोरोमनाय भद्र नांनानै थैदों आरो ओमफ्राय दा न'आव गैला नालाय दा दाख्लैयो गुबुननिफ्राय लाबोनानै जाफैदोंमोन बोथिसे आरोना खनसे जाखांबाय दाख्लैयो गोथाव मोनजादोंमोन
ओम गोबाव गोबावजों खनसे जाबा मोजां मोनजायो।
औ औ औ देहानिबो मोजां जायोना एसे
ओम ओम ओम ओम
दंफां सायायाव आराम जिरायनानै थानो
ओ ओ ओम ओमफ्राय माबा दैफोर माबागासिनो नामा नों दै माबानाय बायदि
ओ दै गाबनाय बायदि खोनादों
औ
दैयाथ' ओ आंनि एसे खाथियाव दै बाज्रुमनाय दङ' बे दलहानिफ्रायनो बे माइ गायग्रा जोंनि दलहानिफ्रायनो जाम्फै गोथौआव माने बाज्रुमलाङो आरो ओमफ्राय बेनो गाबो ओमफ्राय एसे बारा खाथिद्रायबो नङामोन खोनाहैदोंना
औ एसे बांद्रायबो खोनाखै खोनानाया नोंखौ एसे दैफोर दांनाय बायदि साउन्ड खोनानाय बायदि मोनदोंमोन आङो
ए दैथ'
ओम ओम नोङा खोमा इदिबा बेलेग आं खोनानाया बेलेगसो
ओम हारसिं दङ' खोमादां ना दाथ'
ओ हारसिङैनो दङ'
ए औ
ओम आमथिसुवाया सफैथारगौना
आमथिसुवायाथ' सौफैथारगौ
ओ आमथिसुयाव ओरैनो मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो?
ओरैनो आमथिसुवायावथ' बिदिनो फिथाइ सामथाइ खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय बे रैमालिया
उम उम उम
बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो।
उम
ओरैनो बे गामियावथ' एसे एनै हाग्रा एवलाबायनाय लामा एवनाय खामानि मावो नालाय आमथि सुवायाव ओरैनो आमथि सुवायावथ' न'नि खामानि मावनाय जाखाया नालाय।
उम उम
रायजोआव खनसे जयैनो लामानि हाग्रा एवबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जाबाय आरो बिदि सोरनाव मा दं सोरनाव मा गैया बिदिनो जालाय लायो आरो बिदिनो। नोंसिथिंबो बिदिनो जायो खोमा दां ना?
जोंनिथिंबो बिदि रायजोयाव माबा लाया खिनथु गावबा गाव गावबा गाव जेनेबा सोरनावबा लायथ'बाय न'वाव गैयाबा
औ औ
आरो दंबाथ' लेंहरबाय लोगोफ्रा फैनानै जाफैबाय बिदि सिस्टेम आरो। ओरैनो थाइजौ खान्थाल बेयो आनारस रैमालि
औ औ
ओमफ्राय बेयो मा होनोमोनलाय आ आसाम बैग्रि ना मा होनोमोनलाय?
थाइजौ असम बैग्रि बेफोरना?
ए ओ ओ बेफोरखौ जायो आरो।
जाजाग्रा जाजानाय जाखिनि फिथाइ मोनो बेखौ ना?
ओम लिसु लिसुफ्राथ' खम थायो बे टाइमाव। दा जोबबायानो होनजाबाय लिसुवा
फ्रायानो जोबबायानो दा बांसिनानो जोबबायानो जायो जोंथिंथ' लिसुआ
औ
ओमफ्राय मोनला बायलायानो नै खम जाबाय बिराद नो।
गैलालै दसेल' दुसेल' थायो।
औ औ ओरै थाइजौ, खान्थाल बिसोरो गोबावसिन थायोना बेनिफ्राय।
ओ
माबानिफ्राय लिसुनिफ्राय माने लिसुवा थाब मोनगोरोना। लिसुनिया बोथोरा सिगां जागोरो ओंखायनो थाबजोबगोरो बेनिया। आमसिसुवा मोनहैनो नायगिरा माने निसोरो खान्थाल, थाइजौ बिसोरथ' उन मोनो नालाय। बेनो बिसनिया मोनहैयो आरो।
उम ओरैनो खान्थालखौ गोथांखौ साबसिन मोनोना गोमोनखौ साबसिन मोनो जानो?
ओरैनोथ' जेनेबा खान्थालाथ' गोथांखौ साबसिन मोनो आं जानो। ओमफ्राय खा खान्थालखौथ' गोथांखौ साबसिन मोनो ओमफ्राय अबा अबा खान्थाला गोथाङाव थावा ना गोमोनावसो गोथाव जायो ओमफ्राय बेखौ गोमोनाव मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बबेबा खान्थालखौ गो गोथाङाव अबेबा खान्थालखौ गोमोनाव जानो मोजां मोनो खिन्थु
थारमाने बै माबाया बिसब नारि अवा होनो बे बिसा फिसाखौ मोजां मोनो आरो।
ओ ओ बे गोमोन जानायनिबा बे बिसबआ फिसा जानांगौ आरो रेवाफ्रा।
उम उम
जानो मोजां जायो ओमफ्राय
उम
बे गोथाङावथ' गिदिर गिदिरबा मोजांसिन जाहैबाय जानो।
ओम ओम आं गोथांखौ बा इन्टारेस मोनो ओमफ्राय गोरा जानांगौ आ
औ एसे राफोद राफोदनो
सोबख्र सद्रि लुगायनानै एकदम ज' जानाय जानांगौ आरो
औ हारसिंबा जथार जाया
औ बुर बुरजा जानांगौ लोगो थानाय जानांगौ रायजलाय रायलाय जानायनो गोथावनो फानलु गोसा लगायदो
औ रायजलाय माला माला जाखाङो फाथ्थाखौ मोनलायलाङा ना आन्दास मोनस्लाबलाय लाङा बिदि लोगोजों ज' जाबाथाय
खान्थाल जाबाथाय बे मोनसे माबा गाज्रि दं आर ना आसा नांनाय आदा थायोना
आथा नाङोथ' आरो ओ
बेखायनो ाय जानायसै आं थाव गोदानसो दखायो आं खारला जानो नागिरबाथाय उ एकसै
दे होनोमबानो
फैगासिनो फबाथ' आरो मोनायावनाा अ दे दे दे
औ दे दायो रायज्लायसैलायना